हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
मोनसे सोंथि सोंनायदोंमोन नोंथां सोंजागोन ना
औ सोंजागोन दे नोंथां बुं
नै नोंथां गोदो गोदाय सुबुं माहारिया मा माबोरै माने मैहुर खालामनानै माने गावसोरनि जिउखौ खांबोदोंमोन माबोरै आबाद मावनो सोलोंदों मोन माबोरै मैहुर खालामनानै बिसोरो माने दिनैसिम माबोरै थांनानै दङ बेफोरनि सायाव खोनथानो हागोना नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो जिहेथु गोदो बर'फ्रा मैहुर खालामनायखौ आं मोनथिबोदों बायदि बिजाबफोरावबो फरायना मोनबोदोंमोन नोंथां ओ गोदोयो अन्थाइनि अन्थाइ जोङो दानफ्लेनानै अन्थाइखौ जोङो थुख्रा खालामनानै संफार खालामोमोन जाहाथे जों मैहुर खालामनायाव हे फाजाब होयो बोयो मोनसे जन्त्र हिसाबै जेरै जों अन्थाइखौ बिदिनो संफार खालामनानै थखनफोरजों खाथाबना मैफोरखौ मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो बायदिसिना हाग्रानि जेरै सेसा नेवालाइ मै बायदिसिना बेफोरबायदि मोफौ बेफोरखौ जों लायनायखौ नुदोंमोन मोनथिदोंमोन दा गोदैयो बेफोरखौ आदार जामुं महरै बाहायोमोन नालाय गावनि जिउ खुंनो थाखाय बेफोरखौ जायोमोन नाथाय गोदोनि बायदि दानिया बिदि नुलिया नोंथां दानियाथ' जों बांसिनानो बे मैहुर खालामनाय नुयो एफा एनै जेरै जों आबाद फोथारफोराव बायदिसिना एन्जरफोरा फसल जायो दे फसलखौ गाज्रि खालामो बेनि बेनिखायनो बेफोर फसलखौ खाथि होनो थाखाय एन्जरफोरखौ जों खदाल लानानै जावो नुयो एन्जरफोराबो बायदिसिना एन्जर थायो बंगा एन्जरखौ बुनु थायो जागोथिया थायो निंगिनि थायो जों बंगा बेफोरखौ जायो नोंथां आरो हाग्रानि दाउफोरखौबो जानाय खौ नुयो नोंथां बाथुलारि फोर लानानै गावहैनाय नुयो। बिदिनो जोङो गोबां मैहुर खालामना गावनि आदार जामुं हिसाबै बाहायो आरो खायफाया बेफोरखौ बेफार फालांगियावबो बाहायो नोंथां मैहुर खौ मैहुरनिफ्राय मोननाय गि जुनारखौ आरोथ' आबाद मावनो सोलोंजेन दोनबोला बेफोर गोदोनिनो बाथ्रा साफानिफ्राय साफा सोलोंनानै माइ आबाद बायदिसिनाखौ मावबाय ओमफ्राय नोंथाङा मैहुरफोरनि बागै बिदि आबाद मावनायनि बागै गोदोनि आरो दानि बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां गोदो गोदो गोदाय जोङो स्टाादि खालामनानै मोनबोनाय हिसाबै गोदो गोदाय नि सुबुंफोरा द्रेस गानामोन बिफांनि बिलाइ बायदिसिना बिफांनि बिगुर बायदिसिना सिनाफोरखौ खोबथेनानै गावसोरनि देहाखौ बिदिनो लाखियोमोन होननानै खोनानो मोन्दों नोंथां बेफोरबायदिनो हाग्रायाव थानानै हाग रानि जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै आदार हिसाबै बिस बिसोरो संनानै आदार हिसाबै बिसोरो गोथां गोथाङैबो जादोंमोन। नाथाय बिसोरो संनाय आदब खान्थि माने बिसोर बिसोरो बाहायनो रोङामोन। बेफोरबायादिनो अन्थाइजों अन्थाइ देनानै बिसोरो अर फोजोंनानै बेफोरबायदिनो संनाय आदब खान्थिखौबो खावनानै जानाय आदब खान्थिखौबो बिसोरो सोलोंदोंमोन। बिसोरो अन्थाइजों अन्थाइ देजाबनानै अर दिहुननानै जाबोर बायदिसिना बिफांनि बिलाइ बा बायदिसिना जों बैफोर मैहुर खालामनानै जेब्ला हाग्रायाव सिखार खालामनानै मोननाय जेब्ला जिब जुनार बिसोरो सावनानै बिसोरो जाबोदोंमोन बे बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो। मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे माने दिन दिन बारलांनायनि उनाव बिसोरो गावसोरनि थाग्रा खुलि न' बां बानायनानै बेफोरबायदिनो बिफांनि बिलाइफोरखौ होबथेनानै बिसोरो न' बायदिसिना बिसिना बिफांनि खुलुं बिफांनि दन्दर हा जावनानै बिसोरो बेफोरबायाददि गावसोरनि थाग्रा खुलिखौ जानो रोंदोंमोन नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो नोंथाङाबो बुंलांदों दि बैफोरबायदि जों अन्थाइ मुगाबो होनामोन हबा नोंथां गोदोनि
औ नोंथां होनोमोन होनोमोन नोंथां
औ बेफोरबायदिनो अन्थाइजों अन्थाइ दजाबनानै अर सावनो सोलोंदों आरो बैफोर मैहुर मोननायफोरखौ गोथां गोब्रामसो जायोमोन नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ बेफोरनिफ्राय आरो मा होनो
औ नोंथां बेफोरो गोथां गोफ्राम जानायफोराबो जायोमोन आरो उनाव बेफोरबायदि अन्थाइजों अन्थाइ देजाबना अर दिहुननो रोंदोंमोन रोंनानै जों मिथिहदों दि सावनानै नानै जानायखौ नु मोनबोदों नोंथां नङा होमबा?
नंगौनो थांनांगौ थारैनो बिसोरो
जानानै सोलोङै सोलोङै मानसिफोराबो गावनि थाग्रा खुलिखौ बानायना लानो रोंबाय गोदोथ' ओ गोदो जाय अन्थाइ मुगायावथ' बायदिसिना खुलुंफोरावनो थायोमोन
थायोमोन नोंथां थायोमोन
आरो बिफां बिलाइ बायदिसिना सिङाव थायोमोन न' न' बां आं मोजाङै बानायना लानो रोङामोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो बिदिनो लासै लासै सोलाय बयै सोलायबोयै मानसिफ्रा दा डेभलप जौगानाय फैबाय बिदि मैहुरस बारा खामला आबाद मावो आरो न' बां बानायना लानो रोंबाय नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनो सान्दोंबा बेफोरनि बागैनो बेफोरो मैहुर खालामना जानाय आबाद मावनाय गोदोनि बागै आरो दानि बागै आयदानि सायाव मायाबाफोर फोरमायदों बा फोरमायलां नोंथां ।
औ नोंथां माने गोदो फिथाइ सामथाइ बेफोरबायाददि जानानै थानायखौबो नुनो मोनोमोन बेफोरबायादि जोङो माइनिफ्राय माइरं दिहुननानै माइरंनिफ्राय ओंखाम बानायनानै बेफोरबायदि जानाय आदबफोरखौ माने लासैनोफ्राय लासै लासैनोफ्राय लासै सोलायबोनानै दा गोदान मुगायाव न' बां बानायनानै सुबुं माहारिया माने थानो हमबाय नोंथां हाग्रा हाग्रा बे हाग्रानिफ्राय बै हाग्रा बेफोरबायादि दावबायनाय नुथायखौ नुनो मोनलिया बेफोरबादिनो बेफोरबायदिनो हाग्रानि अमा बायदिसिना हाग्रानि मैहुर खालामनायखौबो नुनो मोनलिया नोंथां माने जौगानाय जुगाव । माने बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोबां सोलायनो हाबाय नोंथां दिनैसिम दिनैसिम बे गोनोखो मुगायाव । गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नों बिथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिनिफ्राय माने दंफांनिफ्राय बानायनाय औवानि बानायनाय बायदिसिना न' बैसां बानायसिना खालामनानै जोङो थायोमोन बेनिफ्राय बैफोरनि बेफ्रायबो जोङो दिनैसिम माने अन्थाइ बाला सिमेन्ट जों बेफोरबायदिनो न' बानायनानै दा दिनैसिमनि मुगायाव माने अन्थाइ बाला सिमेन्टफोरजों न' बानायनानै जेरै जों थानो रोंबाय गोबां जौगाबाय नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला आगोल बन फोरजों जोङो ओंखाम संनानै जाबोदोंमोन नाथाय दा नाथाय दा गोनोखो मुगायाव जों बायदिसिना थाव बायदिसिनानि जोहै जोङो जेरै पेट्रल बायदिसिनानि जोहै डिजेल बायदिसिनानि जोहैबो जों बायदि बेफोरनिफ्रायबो अर दिहुनन्नानै जों संनानै जाबोनायखौ नुदों नाथाय दिनैनि बे मुगायाव जों गेस बायदिसिनाफोरजों ओंखाम संनानै जाबोबाय नोंथां बेफोरबदिनो गोदो गोदाय दाबसे जायगायाव बायदिसिना खैफोद आफोद जानायखौ जों गम मोनामोन बेफोरबायदिनो दा दिनैनि बे जुगाव इन्टारनेट जुगाव जों टेलिभिसन बायदि बाथ'रि बायदिसिनाफोराव जोङो बेफोरबायदि दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगायाव जानाय जाथायखौ जोङो बे बे गोजान जायगायावबो जों मोनथिनो मोनो मोनथिनानै मोनो नुनानै मोनो बेफोरबाददि न'आवनो संनानै जों नायनो फरायनो बेफोरबाददि नुनो मोनजोब्बाय सोलोंथाइ मुगाया बारायबोबाय नोंथां बेफोरबादिनो गोरोंनि सायाव गोरों गोरोंनि सायाव गोरों सुबुंफोरा माने गावसोरनि सानखांथाइ मेलेमजों माने गोदान गोदान मुवा बेसाद दिहुननानै बेफोरबायदिनो गोबां जौगानो हानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि ओम जायगायावबो बेफोरबायदि गोदोनि नेमखान्थि न्थि बायदियै सोलिबोनाय मायबाफोर गोजाम माने नुथायफोर नुनो मोनबावो नामा
औ मोनो नोंथां ओ गोदो ओम दासिमबो नुनो मोनो गोदोयो जेनेबा ओम नोंगौ गंफ्रोमबो गामि गफाफोराव देबलभ जायाखै गोदो जेरै जोङो ओ बनजों जों अर सावनानै ओंखाम बायदिखो अरावसो सङामोन सौखायाव बेबायदिनो ओ सङोमोन बेबायदिनो जों दाबो संनायखौ नुनो मोनो नोंथां मानो होनोब्ला ओ बयनिबो नखरावबो दा ओम गेस बायदि एल पि जि गेस फोरा ओमबा ओ थाजोबाखै नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
नोंथाङाबो थारैनो नों नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बनफोरदो सौखायाव ओंखाम संनायफोरखौ नुदों नङा होमबा
नुदों नोंथां नुदों गोदो गोदाय नुदों नाथाय दासिमबो सिमबो माने नुनो मोनो बेफोरखौ
ओम आ-आंबो सानोदि नोंथां अ आंबो सानोदि नों थां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदिनो दासिमबो सौखायाव ओंखाम संनानै बनदों जानायखौ दङ होननानै आरो जोंनि ओनसोलावबो नों बिदिनो दङ दासिमबो बेनिफ्राय नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो आरो गोबां गोदोनि नेमजों सोलिबोनाय बायदिसिना आसार खान्थिफोरखौबो नुबोदों जेरै गोदो जों मैहुर खालामनानै बायदिसिना। हाग्रा अरनबारि गोदोर गोदोराव दसजन बिसजन मानसिजों लोगो नांनानै जाहैयामोन नङा होमब्ला। मैहुर खालामनानै बिदिनो। दाबो एसे एनै दङ लोगो नों ओ नांनानै बयबो बा ओ। दाउ हाग्रानि। सेसाफोरखौ मैहुर खालामनायखौ नुदों।
औ नंगौ नोंथां।
मानो होनोब्ला गामि गफाफ्राव एसेबांबो डेभेलप जायाखैदि गोदोनिफ्राय जादों थेवबो एसेबां टाउन सोहोरफोरनि बायसा डेबलब जायाखै मानो होनो बा अरनबारि हाग्रा बायदिसिनायाव दाबो दंबावो गोबां दङ बेफोरनिफ्राय जोङो गावनि आदार जामुं हिसाबै मैहुर खालामनायखौबो नुनो मोनो। दा नाथाय मैफोरखौ मैहुर खामलायनाय नुवा। सेसा बायदिसिनाफोर खौ नुयो मोफौ आरो हाग्रानि दाउ थेरै दाउ गुरगा बे बेफोरखौबो मैहुर खालामना नुयो। आरो ना बायदिसिनाफोरखौ खौबो जों जानाय नुयो जोंनि ओनसोलाव नाफोरखौ जोङो उम दा दंग' बा दुब्लि फो आबाद फोथारफ्राव हालेवनायफोराव गुरना लाबो आइजोफोरा नङा आरो हौवासाफोराबो हमनो थाङो बिदिनो खुसिया बायदिसिनाफोर खौ बोरसिजों जों सायो बोरसिजों ना बोनो नङा होमबा नोंथां?
फाय दिनै माने
अ नोंथां नों नोंथां औ बिदिब्ला समबो जाबाय नोंथां। बेखिनि आयदायाव ओ आयदा खौ सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।
गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।